औ औ खोनादों दे नोंथां
मा मा मा मा बिफां दोङो नोंसा नालाय?
अ बिफांफोरा खान्थाल खान्थाल बिफां आरो सोमलि गाम्बारि मेस्थां बिफां ओ आरो बायदि बायदि बिफांखौ गायनानै दोननाय जा दों आरो जोंहानियाव आरो बेजों लोगोसे औवा औवाखौबो गायनानै दोननाय जादों औ नोंसा नोंसानियालाय मा मा दङ?
खान्थाल दोङो थाइजौ औवा इनिफ्राय ओ ओ फजल बिफां ना मा होनो एबो दोङो ओरैनो माबा मायबि हाग्रानि दंफां दंसो गारो हाग्रानि दंफां दोंङो ओरैनो
औ औ
ओरैनो दाम गोसानि बिफां गैया जेनेबा दाम गोसानि बिफांनो जेनेबा
दा-दाम गोसानि बिफांथ' बिदि गायनाय जाया
दाम गोसानि बिफां होनोबा मा माखो हम
उम
मा माया दाम गोसासिन?
ओरैनोथ' राबार राबार बिफां। औ आरो राबार बिफांखौनो मिथिगौ आङो दा मिथिनायाव।
राबार बिफ
फांआव राबार बिफांनिफ्रायथ' आथासो‌ दिहुनो।
औ आथा दिहुननानै बेखौ बेखौ माबा औ औ बेनो। बेनि उनाव आरो बेखौ ओ माबा बानायो खोमा बेखौ राबार बानायहैयोदां। राबार बानायनायखौ नुनो मोनो आरो औ औ। सिगां ओ नोंथाङा औ औ
न' लुनायाव बांसिन माखौ बाहायनाय जायो बिफां फोरखो?
न' लुनायावथ' ओरैनो दंफांनिबो बानायनाय जायो जेरै जों ङो बाथाम दोनायाव खाद औ बाथाम बाथाम दोनायावथ' ओरैनो सिगुनफोरखौबो बानायनाय जायो। आरो बे गाम्बारि दंफांखौबो बानायनाय जायो।
उम गाम्बारि दंफाङा बांसिनानो सोलिसिनो जेनेबा।
औ औ गाम्बारि दंफाङानो बांसिन सोलिनाय जायो। जेरै जोङो बिसना बिसनाखौ बानायनो हायो आलनाखौ बानायनो हायो दं ओ गाम्बारि दंफांजों। आरो लोगोसे बिदिनो न'आव होनाय ओ ओ जेरै बाथाम बाथामखौ जोङो न'नि न' लुनायनि बे साइ फ्रेम बानायनानै औ दरजा खिरखिनि थाखाय जोङो बेखौ दंफाङा इउसफुल जायो आरो जेनेब बा बाहाय जानाय जायो आरो बेयो।
उम उम।
आरो औ औ आरो बेनि अनगायै माइबाफोराव बाहायनाय जायो नामा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
गाम्बारि दंफांआथ' गोबां बाहाय जायो खामानियाव।
औ
फालें सियार बानाय जायो। दरजा खिरखि बानाय जायो।
औ औ। हाबानि थाखायबो जोङो बेखौनो औ औ औ।
गोबां रोखोमनि माबा माबि द दानजायो आरो बिफां आ इयो गामबारि बिफाङा फालें सियारफोराबो सोलियो।
औ
बेलेग बिफांफोराबो जायो जानायालाय। माने मोजां साबसिन जायो आरो ना ओमफ्राय सिगुन दं
औ औ सिगुन सिगुन दंफांफोरा बांसिनै ए जोरसिनो नामा?
उम जोरनांगौ माने बिफांङा बाहाय बेसेन गोसानि ना इयो बे नोंथांङा मा माखौ नुफेरबाय नामा बिफां
मा बिफांखौबा औ साल बिफांखौ नुबाय औ औ साल साल बिफांफोराबो एसे बेसेन गोसा बिफां होननानै मिथिनो हायो।
साल बिफां सिगुन बिफां गाम्बारि बिफां
औ औ
ह'रं बिफांखौथ' नु नुवाखैना खोनायो इबो माबानि जेनेबा
औ बेखौ नुफेरबाय नुनाया खिन्थु ओ माबायावसो नुबाय आरो आंङो मबाइलावसो नुबाय खिन्थु माबायाव नुवाखै आस्लियाव
आंबो नुवाखै मबेलाव नुबाय जेनेबा बिफां गोजौ गोजौ जाथार जायो जेनेबा गोजौ गोजौ थिया थिया जायो
औ औ हलं बिफांङा गोजौथिया जायो आरो
उम नोंसोरनि गय बिफां बागान दोंङ नामा?
गय गय बागानाथ' औ गाव ग'य बागान थालिर बिब ओ बिफांफोरफोरखौ दंङ। अ नुदों नुनायालाय जोंनि माबाफोराथ' दा ओरैनो ओ लाइमोनफोराबो दा ओरैनोथ' दाना ओरैनोथ' थाया नंङा होमबा गावबा गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय ओ बे बिदिनो ओम दंफां दंफां लाइफां गायनानै आरो ओ जेरै गय बिफां गय बिफांखौ गायनानै ओ फैसा आरजिनो हायो नंङा होमबा गय बिफांखौ गय बिफां गय बि बिफांखौनो बागान खालामनानै ओ बेजोंनो ओ बोस बोसोरै बोसोर रां औ रां खाम औ रां रां खामायनो हायो आरो देर देरहोग'नो हायोब्ला आरो ओ औ औ गय बिफांङा दंङ दंनाया खिन्थु एसेबां बुरजा गैद्राया आरो ना जों खाथि खाला मानसिफोरनिखौ मोनो बिसोरो ओ ओरैबायसा ओ ओब गय बिफां गायनानै बेजोंनो जिउ खुंनाय जिउ खुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो
उम
औ आरो गां गाम्बारि बिफां औ बोसोरावनो हाजार हाजार लाख लाख औ फैसा खामायनायफोरखौ नुदों औ बे दंफां लाइफां गायनानैनो जों जिउ मोजांङै जिउ खुंबोनायफोर नुबोदों आरो
हो जों गामियावबो जों सेंग्राफोरनि
अ अ
बिफां माने बागानदों माने सेंग्राफोरनि जोंबो फानखांबाय खनसे जोंबो फानखांबाय फ्राय दाबो माने इनि गाजाफोर अरनायानो फेंखाया माने इबो दा देरफिनबाय अबबाय माने गोदोर गोदोर जाबाय बेबो बाय म जाह होनबाय उनालासेै बेसेसो बोरै जागोनथाय बोरै मोनगोन मिथिया आरोना दा
ओ ओ नो ओ गय बिफांखौ बोरै गायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङाथ' गय गाय फेरनो मोनदों होनदों जेनेबा ओ
गयखौ बोरै गायो फास्ताव ओरैनो जावायनायनिफ्राय लानानै देरजासिम बोरै आदोर लानांगौ बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
आंथ' खेथि मावाखै जेनेबा थेवबाबो खोन्थानोसै आङो
औ
गय बिफांखौथ' ओरैनो जावायखायो जावायाबा फुलि ओखारखायाना। जावायबा हाफोराव माने फबसिनना सोरबा सोरबा फबना दोनो सोरबा गारलायो। बिदिनो बायोमोन फुलिया फिसा हाखारबा गाजा हाखारबा
औ
जावफुनांगो। जावफुनानै बिदिनो गायनाय जायो दिनै जागा लानानै मोनसे हाफोर मोजां
ओ ओ बे बोराय बोराय बो-बोराय गयखौ लाग्रोना नै ओ जावायग्रोयो नामा?
फिथाइआ बोराइ गावनि
औ बोराय बोराय गयनि फिथाइखौ लानानै जावायग्रोयो।
औ जेनेबा हाफोराव हगारना दोननांसिगोन। नोवाबाबो जावफ्लिनानै बायमान। फफिना दोनो इखो गाजा अरहोनांगोन ना गाजा अरहोबा बोरै फुलिया जानो फुलिया देरायरोङाना देरखांनायनि उनाव इदिनो गायस्लायदो। गायस्लायनानै हा मोजां नागिरनानै गायस्लायदो लारि लारि गायदो। बायमोन देरबा
औ औ
खोनानायाव मोनदो गायस्लायबा माने गायस्लायबाय थाबा बाहायमोन थाबनो गाहायावनो देरो। बिफाङाबोथ' बहुत रोखोमनि दङ दानिया गाहाय गाहायावबो फिथाय थायो।
औ औ औ गयाबो बहुद रोखोमनि दङ औ
गालायावनो बुद रोखोमनि गय
औ फाग्लाबो दङ आरो मोजांबो दङ नङा ओमबा? बे ओ बेफ फाग्लायाबो जेनेबा आं मोनसे खोनानाय मोनदोंमोन ओ बिदिनो ओ बे फाग्ला गया माबोरै मोजां मोजाङाव फैयो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
आंथ' आइदिया गैया इनि बागै मारै फाग्लाया मोजां जानो।
ओ जेनेबा इखौ आं एसे खोनानाय मोनदोंमोन आरोना जेनेबा बे फाग्ला फाग्ला जाहैनि थाखाय जेनेबा बे गआ फाग्ला जायैनि थाखाय ओ बेखौ मायबा एसे माबा खालामनानै एसे गिदिंना नै उल्था गिदिंनानै माबा मोनसे माबा खालामनानै बेखौ माने ओ मोजां खालाम खालामनाय जायो इदिनो खोनादोंमोन आरो आं मोनसे
आं माने आइदिया गैया इनि बागै आं माराया मिथियाखै माने गयखौ मादि फाग्ला खौ इदि खालामो नामा मिथिफेराखैमोन आं
ओ ओ एसे खोनादोंमोन आङो थि खिन्थु बांद्राय। मोजाङै मिथियाखै आरो
ओ गय बिफां जों मदिङा बिदिनो बार फैनानै गुफाया गुसि खालामनो बायजोबबाय बिफाङानो गैला। गोजौ गोजौ जायोना बोराय जाबा बिफाङा बलासिन गय बिफाङानो गैला दा ओरैनो फांसे फांनै दन'। जानो आन्था गोजौ गोजौ जाहैबाय बोराय बोराय जाबाय‌ जा गैयाबा गायनो हायाना दा जा गोजौ नांगौ मानि थाखाय।
औ औ जागा गुवारबो नांगौ जागा गुवारबो नांगौ जायोना गय बिफांनि थाखायबो औ।
दै लोमबा जाया दोनथ'सै नामा होमबा।
औ दे दे जागोन दे दोन।